खोना हेल' हेल'।
हेल'।
औ खोनादों नै दासो।
ए उम दासो खोनादों नेट जायाखैमोन नामा।
बेनथ'।
ओम एसे खोनाबायना?
औ।
ओम ओमफ्राय जेराव थाङा?
खोनाबाय। सरलपारायावसो बेरायनो होनदोंमोन। सुरफारायाव। खोनाबाय। हेलौ।
औ खोनादों।
ए खोनादों।
इसे एसेल' खोनादों‌।
ओम सरलपारायावसो थांनो होनदोंमोन। खोनाबाय बेरायहैनाया। औ।
ओम। ओमफाय माला थाङो?
थांनाया एकस बाइस
अ ओमफाय सोर सोर जाखो?
फै मानसिफ्रा दस जनसो जाबायलै।
ओ। थांजायो। बेरायजायो।
फैसा
ओ। खोनायाखै।
ओम। फास
राङा बाजौ बाजौथार।
एसे खोनायोमोन खोनानायालाय।
नेटानो नाङा नोंना
हेलौ मोजां नाङा खोनायाखै दासो नांफैदोंमोन इबार खोनाबाय
खोनादोंमोन खोनानायालाय दे होन
ओम दे फास फास खांदोंमोन होनदां
औ औ खोनादों
नो थांफाया खोनाबाय हेलौ
औ खोनादों थां
थांफायो
औ औ थांखायो
उम
खिथा दे बे मा होनो औ नाम मुं लानायफोरनो खिथा उम बेबो थांङोनो होननानै खिथा दे
अ अ माजों थांगोन गारियालाय खोनायाखै मा गारि होदां गारि
हेलौ